हेल'?
हेलौ?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदोंमोन नामा?
जेबो मावाखै दंथ'यो।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बर'फोरनि सावरि जानाय बा ओ गाथा फाला मावनायनि खामानि मावनायनि सायाव रायज्लायनो सम मोनगौमोन नामा नोंथांजों?
अ रायजागोन नोंथां।
औ बर'फोराथ' ओ हाजिरा मावनायनि अनगायैबो जोंनि गेजे जेराव बर'फोरनि गेजेराव सावरि जानाय हुदायाबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो एबा संसा संसार जाबोनाय समनिफ्रायनो सावरि जाबोनाय हुदाया दङ। नङा होमबा नोंथां औ। बिदिब्लाथ' नोंथाङाबो नोंसोरनि गामिथिं सावरि जानायनि जि मोनसे हुदाखौ बर'फोरनि गेजेराव नुदों नङा होमबा?
औ नंगौ नुदों नुदों।
औ बिदिब्ला जोंना सावरि जानायनि रोखोमा गोबांनो दं। हमनानै ला नोङो दिनै नोंनि न'खरावहाय न' गोदान लुबाय। गोदोनि समावथ' बांसिनानो बर'फ्रा औवाजोंसो खाथि सैनानै बा जेनलाब हेबनानैहाय उखुम होलाबनानैहायसो नाराफोरनि थुरिफोरनि बेफोरबायदिसो न'फोरखौ लुयोमोन नालाय। हाजों लिरनानै हाब्रुजों लिर नानै बेनिखायनो बै न' लुनाय खामानिफोराव जों ओ गोबांनो माने गोबां रोखोमै सावरि जानायखौ नुनो मोनो होमबा नुनो मोन-मोनो होमबा ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंहा मा होनो बे न' लुनाय समावबो सावरि जानाया जायो। हौवा मानसिफोरनि बिथिङाव। आरो न'खौ लुखांनायनि उनावबो जेब्ला न'खौ हाब ब्रुजोंसो लिरो नालाय, बे समावबो हौवा फोर आरो हिनजावफोर ज' लोगो नांनानैहाय सावरि जालायनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायो माने सावरि जानायनि गेजेरजोंनो ओ रंजा बाजायै खौसेथियै ओ बर'फोराहाय हेफाजाब होलायनाय अनलायनाय आरो रंजा बाजायै खामानि मावनाय खौसेथि बे मोनसे ओ सावगारिया बेरखाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो जानांगौ गोबां रोख खोमनि सावरि जानाय गोबां माने खामानिफोरावहाय सावरि जानायनि हुदाफोरखौ नुनो मोनदों जानांगौ बेनिखायनो नोंथाङाबो ओ बर'फोरनि मा मा खामानिनि बिथिङाव बर'फोरा बांसिनै ओ सावरि जानाय ओ बे सावगारिखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे ओ फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
जोंहा ओ बर'फोराहाय गोदोनिफ्रायनो ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय हुदाया जोंहा दंखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जोंहा ओ गोदो गोदैहाय जोंनि रांखान्थियारि हालोदाबो बारा इसिबां मोजां नङामोन बेनिखायनो जोङो आरो बावहाय जोंनि न'खरावबो जोंनि खामानि मावनायनि ओ हुदायाबो जोंहा बांसिनमोन जेरैबायदि जोंहा न' लुनायनि बेलायावखौनो बुंदों न' लुनायावहाय जोङो गोदो ओ औवा थोरि नारानि लुनो गोनां जायोमोन बे लुनो गोनाङावहाय जोङो ओ बोसोरफ्रोमबो जोङो ओ औवा खुन्थिया गायसननाय बा ओ थोरि बा नाराखौ जोङो सोलायफिनबाय थानो गोनां जायोमोन। बे हिसाबै जोङो माने जोंनि न' लुनायनि हुदाफ्राबो ओ खान्थि माबाया जोंहा माने बारामोन खामानिया बेनिखायनो जोङो बेफोर न' लुनाय खामानिफोरावहायथ' जोङो हारसिङै मावनो हाया नङा होमब नोंथां बेनो बेनिखायनो जोङो ओ खाथि खालानि जोङो ओ न'खरफोरनि सुबुंफोरखौ जोङो लिंनानै बा जोङो ओ बिथांमोनखौ मिथिहोनानै जोङो जोंनि न'खर गपफोरखौ जोङो बानाय बानायोमोन बा बानाय फोसाबनानै लायोमोन बे ओ बेखौनो जोङो माने हेफाजाब होलायनाय माने बिनि बैनि न'खराव ओ नांगौब्ला बिनि न'खरावबो जोङो ओ मावहैयोमोन बे मावहैनायावहाय जोङो ओ सोरबा हानायफ्रा ओ जौ बेदर एसे एनै ओ होयोमोनब्ला सोरबा ओंखाम बोथिया जाहोयो नाथाय ओ जाहोनो हायाब्लाबो जेबो नङामोन माने गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि ओ ओ सावरि जालायनाय हुदाया माने ओ मोनसे ओ न'खरनि रांखान थियारि नोजोर बोनानै ओ बिथांमोनखौ हेफाजाब होलायनायमोन। थिग बेबायदिनो न' लुनायनि अनगायैबो जोङो ओ फोथारावहाय जोङो ओ खोथिया फुनाय ओ आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरबायदि खामानिफोरावबो जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सावरि जानाय हुदाखौ जोङो नुबोदों ओ बेबायदिनो आथिखालावबो जोङो एसे एनैहाय ओ सावरि जानाय हुदाखौ जोङो दासिमबो नुबाय थानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दानिया नोंथाङाबो एसे बुंबावदो।
औ बिदिब्ला जोंहा नोंथाङा दा बुंबाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय। बेबायदिनो जोंहा माइ हानाय। हमनानै ला सोरनिबा बन लायनाय। सोरनिबा ओ सोरनिबा न'आवहाय हमनानै ला ओ खामानिफोर जायोब्ला जाय खामानि खौ हमनानै ला माने हारसिङैहाय मावनो हाया। हमना ला जोंहा न' लिरनायफोरखौनो हारसिं खामानि हारसिंङैहाय मावनो हाया ओ बेबादि फोराव माने लोगो नांगौ जायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो माइ हानायफोरावबो सावरि जानायखौ नुनो मोनो। माइ हानायफोरावबो बर'फोरा नंगौ गोबाङानो माने दानि बिथिङावसो माने सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय बांसिनानो माने हाजिरा लायो थेवबो दासिम माने सावरि जानायनि हुदाया दङ सोलिनानै।
दङ।
थेवब्लाबो गोबाङानो एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो दङ ओ माइ हानायफ्रावहाय सिगांगौ मानि एसे हाजिरा होनानैहाय हाहोयोब्लाबो उनावहाय जोबथारनोसैबाथाय ओ सावरि जालायनाय बे हुदाखौ दाबो नुनो मोनो। सोरनिबा खामानिफोरखौ ओमफ्राय ओ हमनानैला माइ गायनायावनो नोङो दासिमबो माने सावरि जानायखौ नुयो। जाय सावरि जानायखौ माने बांसिनानो दा मा होनना मिथियो हाल जांख्रा होननानैबो मिथिनाय जायो बेबायदिनो जोंहा काथा फालानि मोनसे माबाखौबो हुदाखौबो लाबोनो हायो। गाथा फाला होननानै बुङोब्ला जों गाथा फालानि ओ ओंथि माने जोंना उम न'खरसेनि उनाव न'खरसेनि ओ माने खामानिखौ फारियै न'खरसे न'खरसे बिदि मावलांनाय। जेनेबा नोंसोरनाव दिनै आं मावदोंबोब्ला खामानिखौ गाबोन नोङो जोंह न' मावनाय बिदिनो बेबायदि गाथा फाला खामानि मावनाया जोंनिथिंजाय दाबो दङ। दंब्लाबो दायो खोब खम नुनो मोनसै थेवब्लाबो ओ एसे नै ओसोलिनानै दङ नुनो मोननाय जायो बेयावहाय माने मा गाथा फाला समावहाय जोंहा सावरिनि बायदि बर'फोराना बांद्राय जानाय लोंनायफोरखौहाय होनाय जाया। ओरैनो नांगौबायदि एसे एनै लोंनाय जानायखौ नुनो मोनो। खिन्थु सावरियावहाय जोंहा ओंखाम ओंख्रि जाहोनायजों लोगोसे बेदर फि दा ज माने गोबाङैनो बाहायनाय मोजाङै जाहोनाय खौ नुनो मोननाय जायो। खिन्थु गाथा फालानि बिथिङावहाय जोंहा ओ बेफोरबायदि ओ जौफोरनि बा बेदर फिसानि बांद्राय जानायखौ माने नुनो मोननाय जाया आरो ना नोंथां। ओ बेबायदि बिदिनो माने बेजोंबो गोबां माने हेफाजाब होलायनाय माने न'खरारि बिथिङा माने गोबां माने हेफाजाब मोनो मदद मोनो आरोना रां कान्टिनि बिथिङाव माने बांद्राय खरसा जाया रांखान्थि बिथिङाव माने हेफाजाब मोनो। माने नोंबो दिनैहाय बिस्रानाव मावदोंब्ला बैबो नोंस्रानाव मावनाय बेबायदिनो बे गाथा फाला ओ जानाय होननानै बुङो बेबायदि खामानि मावनायखौ। जेनेबा ओ बेखौहाय नुनो मोननाय जायो। ओ बिदिनो साब्रै साबा बिदि लोगो नांनानैहाय ओ बेबायदि गाथा फाला मावनाय बे मोनसे हुदाखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा हमनानै ला ओ न'फोर लुनायावहाय बर'फोरा आथिखालावहाय बांसिनानो हाजिरा लानानैहाय मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। नोंथांमोनथिंहाय बे गाथा फाला होननाय बे मोनसे हुदाया दंना गैलिया आरो सावरि जानाय बे मोनसे हुदाया माबायदि सोलिनानै दं दंना गैला सोलायखो ना माखो माबायदि जाखो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नंगौ ओ दानि मुगायावहाय जोंहा सावरि जानाय बा गाथा फाला खोथा बुंदों। बियो जोबोरैनो खम जाहैबाय मानो होनोब्ला जोंहा ओ दायो बयबो गावबा गावनि जिउआव ओ बेस्थ' नङा होनोमबा नोंथां समनि आंखाल बेनिखायनो जोङो आरो लोगोसे बेबायदिबो जोंहा ओ खोथाया बुंनो हायोदि माने ओ जेनेब्ला जोंहानाव दिनैहाय सावरि जायोब्ला बा उननि समावहाय बै जाय सुबुंफोरा जोंहानाव सावरि जाफैदों। बिसोरो माने ओ आंखौ उनावहाय मोनफिनाबो जानो हागौ आरोखि माने। माने जोंहा समनि आं खाल नालाय बयबो सोलाबलाया बेनिखायनो माने बेफोरखौ नोजोर बोनानै दानि जुगावहाय माने सावरिनि सोलायै बांसिन माने हाजिरा होनायखौनो नुनो मोनसै आरो।
बे ओ खाथा फालानि बेलायावबो माने एसे एनै सोलायनाय नुनो मोनो जेरैबायदि दा दुब्लिफोरावहाय जोङो ओ खोथिया रोगानाय खोथिया बाननायफोराव जोङो हेफाजाब होलायनाय नुनो मोनो दिनै जोंहा न' बान्दोंबा ओ अखानायै बेलेगनाव ओ गुबुननाव बान बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समा औ जा जाथ'बाय नामा नोंथां औ दे। गोजोननाय थाबाय।